अ खोनादों नोंथां ।
औ औ दा गोजोन हर नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय । खोनादोंना? थारैनो दा नोंथां ना सावरायनो लानाय खोथायानो जाहैबाय जों दा जिउनि दावबायनाय एबा सासे सुबुंनि जोनोमनिफ्राय लानानै थैनायसिम माबायदि जिउनि दावबायलांनाय मोगा मोगि जायो बेनि फारसे सावरायनो लानाय जादों सावरायजागोन ना नोंथां ।
ओ हागोन नोंथां सावरायनो हागोन ।
औ औ औ थारैनो । दा जों जिउनि दावबायनाय होनोब्ला जेरै जोंहा जिउ दावबायनायनि उदै ओ गिदि एबा गुदि एबा गिबि बिन्दोआनो जाबाय उन्दै सम नङा होमबा?
औ नोथां थारैनो ।
जागायजेनो जेहेथु जों उन्दै समनिफ्रायनो जागायजेनो नङा होमबा? उन्दै सम एबा गथ' सम नङा होमबा?
दं नोंथां ।
बेबादिनो जोंनि उम बर ' गामिफोराव गथ' समनि जिउ दावबायनाया मिथिंगानि मोदोमाव बब जाना समायनायै जागायो नङा होमबा नोंथां? औ औ । थिग बेबादिनो जों गथ' समाव गामिनि बारहावा अखा सानदुं आबाद थिलि आरो गामिनि हारिमुवारि गेलेनाय जेरै बायदिसिना काबादि गेलेनाय, गुरला गेलेनाय, गिला गेलेनायनि गेजेरजों गथ'फ्रा हारिमुवारारि गियान मोनलाङो नङा होमबा गथ' समनिफ्राय खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां नंगौ थारैनो ।
औ औ थिग बेबादिनो गथ' समाव जोङो सोलोंथाइनि हारि मोननाय जेरैहाय बे समाव बिमा बिफाया उन्दै गथ'साखौ ओ समाजाव सासे मोजां सुबुं खालामनो थाखाय सोलोंथाइ होयो नङा होमबा? गुदि सोलोंथाइ जायखौ होनो जों नङा होमबा?
नगौ नोंथां ।
औ औ बे सोलोंथाइनि दावबायनाया सुबुं दावबायनायानो सासे सुबुंनि गिबि सोलोंथाइ होननानै जोङो मोनथि फिनो मोनो एबा बुंजायो नङा होमबा जाय सोलों जाय सोलोंथाइखौ लानानै जोङो इयुनाव सासे गावनि जिउखौनो दाफुंनो हानाय सुबुं महरै गोग्गो सुबुं महरै ओ हेफाजाब होयो नङा होमबा?
औ नोंथां नंगौ ।
औ औ थिग बेबादिनो जोंहा गोबां थायो जिउ दावबायनायनि गेजेरजों जेरैहाय दा ओ गथ' सम थांनायनि उनाव जोंहाबफैयो सेंग्रा सिख्ला सम आरो नाजानाय एबा गावनि जिउजों नाजानाय नङा होमबा, सेंग्रा सिख्ला समाव जोंथ नाजाथाबो नङा होमबा गावनि जिउजों नङा होमबा? गावनि ला दानायाव, औ थिग बेबादिनो जिउ दा दानायनि एबा जिउ दावबायनायनि बयनिख्रुइबो गोहो गोनां आरो गो गोख्रों बाहागानो जादों सेंग्रा एबा सिख्ला सम नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
जाय समाव जोङो जोंनि जिउनि इयुन एबा ओ जोंनि जिउनि मोजां संसारनि ओ खाबुखौ बे समावनो जोङो मावनानै लानांगौ जायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो।
बे समाव जोङो गावसिनि गावनि जिउखौ एबा गावनि सिमांखौ थार खालामनो थाखाय खस्थ एबा नाजाबथाब। नो गोनां जायो नङा होमबा एबा नाजानायनि नामा मोनो नङा होमबा बे समाव थिग औ औ थिग बेबादिनो जिउ राहा दानायाव जोङो सोलोंथाइ जोबनायनि उनाव सासे ओ ज जोङो सोलोंथाइ जोबनायनि उनाव जोङो आबाद सा आबाद मावनो ना सादिनो जोङो बायदिसिना बायसिना रोखोमनि जोङो बासिनानै लानांगौ जायो नङा होमबा खामानिफोरखौ जेरै बेफार फालांगि बायदि बायदि रोखोमनि खामानि जोङो बासिनानै लानांगौ जायो बे समाव नङा होमबा मा मोनसेखौ मावगोन मा मोनसेखौ दोनगोन नङा होमबा थिग बेबादिनो औ बेनि उनाव जोंहा फैयो सेंग्रा सिख्ला एबा गावनि इयुन सम दानाय राहा नागिरनायनि उनाव फैयो जोंहा ओ समाजारि खामानि समाजारि नङा होमबा बे समाव जोंहा औ सेंग्रा सिख्ला आरो गामि समाजनि आफाद दानाय जेरैहाय आबाद मावनाय ओ बैसागो बायदि हारिमुवारि फोरबो सामलायनाय नि दायथ एबा जोंनियाव बिबान थायो नङा होमबा बे समाव
नंगौ नोंथां खोनादो नोंथां थारैनो नंगौ
औ औ औ बेनि उनाव दङ जोंहा बेनि उनाव नखरारि आरो संसार जानाय नङा होमबा नखरारि जिउ आरो सामलायनाय जायखौ होनो जोङो नङा संसार जानाय होनो नङा होमबा
नंगौ नोंथां
हाबा हुखा जुलि जानायनि उनाव सुबुं जिउनि दावबायनाय दावबायनायाव मोनसे गोदान थाखो फैयो नङा होमबा नोंथां जुलि जानायनि उनाव औ औ थिग बै साननि उनाव सुबुङा ओ गावनिल‌ गावसिनि थाखायल साननाय नङा बै समाव गावनि नखर गावनि फिसा गावनि बिसि गावनि नखरनि सुबुं इयुननि थाखाय खामानि मावनाय बायदि बायदि खोथा था साननो गोनां जायो नङा होमबा जुलि जाखांनायनि उनाव नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
औ थिग बेबादिनो बायदिसिना रोखोमनि नखरखौ सामलायनो गोनां जायो जेरैहाय फिसा फिसौफोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनाय बेनि उनावहाय दङ नखर खौ रांखान्थियारि गोजोननाय होनाय नङा होमबा जेरैहाय समाज खान मानिना सोलिनाय नङा होमबा समाजनि खान्थि मानिना सोलिनाय नङा होमबा
नंगौ नोंथां
थिग बे बेबादिनो बे समसिमनि गोसोआ उन्दै समनिफ्राय बोरायनानै बोरायनानै फैनांगौ नङा होमबा
दं‌ङ नोंथां
बिदि समावनो जिउनि थार बुजिनायखौ जों मोननो हायो नंङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ औ थारैनो नोंथाङाबो आंनो जिउ दावबायनायनि फारसे सुंदयै फोरमायनो हागोन नामा
ओ हागोन नोंथां ओ जों गिबियाव जोनोम ओ जानायनि सिगाङाव सास से बे बिमानि उदैयाव ओ नय मास थानो गोनां जायो । बेनि उनाव हाय जोङो जोनोम मोनो जोनोम मोन नायनि जोङो थाम बोसोर बा ब्रै बोसोरनि उनाव हाय जोङो खेन गेलेनाय जायखिजाया आयदाखौ जोङो सोलोंनो हायो जेरै जोङो बिमानि रावखौ जोङो से बोसो सोरनि उनाव सोलोंनो हा हायो बेनि उनाव हाय जोङो थाम बोसो बा नै बोसोर बारनायनि उनावहाय बा-बारि सायावनो गेलेनाय बायदि गियान आखु आख खल ओ बायदिखौ जोङो सोलोंनो हायो नङा होमबा नोंथां बेनि उनावहाय जोङो ओ बिमा बिफा जाय गथ थ'नि बिमा बिफा बे खौ गथ-गथखौ ओ इयुननि मोजांनि थाखाय जों फरायसालियाव थोनहरनाय जायो नङा होमबा नोंथाङा
जायो जायो जायो औ जायो जायो
बेनि उनाव हाय बे फरायसाया फरायसालियाव थांखांनायनि उनावहाय बे गियान बुथुमनानै गावै लेखा फरायनानै गोबां गावनि जिउआव रावबाहायनायनि जिउआव जिखिनि नांगौ जायो बे खिनिखौ बेयो बुथुमनानै लानो हायो लेखानि गेजेरजों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ नंगौ थारैनो।
बेनि उनावहाय जोङो जेब्लासिम जोंनिया थाखो थाखो दङ नङा होमबा नोंथां? फरायनायनि खोन्दोआव बेनि उनावहाय जोङो जि थिया। हायार सेकेण्डारि बा मेट्रिक ओ मेट्रिक मेट्रिकनि उनावहाय जोङो। जोंनि जिउनि थांखि जोङो उनावहाय। संसार जाहैब्ला जोङो ओ सं सा समाज नि जोङो मा रखम। सोलिनां गोन बेफोरबायदिनि थिखौ जोङो। ओ लानांगौ जायो नङा होमबा? ओ बेबायदि थांखि लानायनि गेजेराव ओह। सोरबाया थां खि लादोंमोन आं साख्रि मावहैगोन उनावहाय। समाजनि मोजां मावगोन होननानै नाथाय बेना जाफुंआ खैबो जानो हायो जाफुङा खैबाबो बेयो सासे गो गो ओ सोलोंथाइ गोनां सुबुं जानायलाय बियो ओ फालांगि मावना नैबो आबाद मावना नै बियो गावनि। फिसा फिसौ बा गावनि जिउ दावबायनायाव बियो मोजाङै दाफुं ओ जिउ दावबायलांनो हागोन होननानै जों बुंनो हायो। मानो होनोब्ला जोङो लाइमोन बैसो सम समावनो लेखाखौ। जोङो मोजां फरायनांगोन। जोङो मोजां गियानखौ आरजिना लानांगौ। जोंनि थांखिसिम मोनहैनो थाखाय जोङो दुखु खस्थ सहायनानै जोङो नाजाथाबनांगोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
बेफोरबायदिनो जोङो। गोबां ओ दुखु खस्थ सहायनानै जोंनि जिउ। जिउनि थांखिखौ जोङो सौसिलांनानै सौसि सौसिलांनानै जोङो जोंनि थांखिसिम मोनहैनो थाखाय जोङो गोबां सोरबाया ओ मोनैया मोन थवासै नाथाय। बेयो साख्रिखौ थांखि लादोंमोन नाथाय बेयो साख्रि जायासै फालांगि जादों बा सोरबाया ओ फालांगि लादोंमोन नाथाय बेना बे फालांगिखौ होसोनायावनो बियो साख्रिखौ समाज दाहैदों बेफोरबायदि जाहैदों लाइमोन बैसो समावहाय बेनि उनाव हाय जोङो लाइमोन बैसो लाइमोन बैसोनि उनावहाय जोङो नख'रनि जोंनि थांखि नङा होमबा न'खरखौ जों माबायदिहाय दैदेनलांगोन। बा। गावनि फिसा फिसौ। बा बिमा बिफा बा समाजनि सुबुंफोरखौ माबायदिहाय दैदेनलांगोन बेबायदि समाजनि नेम खान्थि बायदि जि जोंहा गोबां फालिनाय फालिथाय फैयो बेफोर खौ जोङो मा। बेहाय सामलायलांगोन बेखौ जों लाइमोन बैसो समावनो ओ आरजिनानै लानांगोन नङा होमबा नोंथां। लेखा फरानि गेजेरजों जों बेखौ आरजिनानै लानांगोन। बेनि उनावहाय जोङो समाजारि जोंनि फालिथाय। जोङो माबायदि बिदि सामलायलांनांगौ बे खौ जोङो। गावनो गाव रोंखानानै रोंखानांगौ जायो बै समावनो बेनि उनावहाय जोङो समाज, समाज समाज दानायाव जोंनो सासे जिउनि लोगोरि नांगौ। नङा होमबा सार जानायाव जिउनि लोगोरि जोंनि लोगोरि बेखौ जोङो सायखखांनायनि उनावहाय जोंनि नांगौ जानायलाय जोंनि इयुन जोलै नांगौ जानानैालाय जोङो आ नखर स सासे हाबा बिमाया सासे गथ' गथ' बा सानै गथ' जोङो लानाय जायो। बेनि उनाव बेवहाय जोङो गोबां ओ नांगौ जानाय बुस्थुखौ ओ नांगौ जानाय मुवा बुस्थुफोरखौ जोङो आरजिनानै लाबोखानायलाय जोंनि आं जिउ दावबायनायाव गोख्रों जोङो नुनो मोनबोदों खायसेखौ नाथाय खायसेया आरजिना हायैलाय इयाव जिउनि दावबायनायाव जोबोर खस्थ जानांदों बेबायदिनो थाङै थाङै जोङो बोराय समावहाय जों थैहैनांगौ जायो। जे जायगायावहाय जोङो। जोनोम जादोंमोन। बेवहायनो जोङो थैहैनांगौ। जायो जिबायदिहाय जोङो सं सारखौ दावबायनो थाखाय बा मि-मिथिंगायाव जोनोम लादोंमोन बेफोरबायदियैनो जोङो मिथिंगानिफ्राय जेबो लां फिना लासिनो गोमोरलां फिननो गोनां जायो नङा होमबा नों
जायो जायो औ थारैनो था
जोंनि सम बायदियै आ जाबायमोन नोंथां रायलायनायनि सम समा ओ नोंथांजों सावरायनानै जोबोर मोजां मोन नोंथाङा जिखिनि बा थ्रा आंनो फोरमायदों थारैनो ओ सैथो खोथाखौ नों नोंथाङा बुंदों। ओ सैथो खोथाखौ फोरमायदों बेनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा